हेल'
औ
हेल' हेल'
अ खोनादोंना खोनायाखै
हेल' हेल'
खोनादोंना हेलौ
हेल'
अ खोनादोंना
औ खोनादोना
औ आं खोनादों
औ खोनादो खोनादो औ खोनादो औ अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा
आं ओरैनो दंथ'यो
ओ बिदिब्ला ओ आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो होननानैसो कलखौ हरनाय जादोंमोन।
उम बुंजागोन
ओम जों साफ्रोमबो सुबुङानो दि जिउआव देरहासार जानो लुबैयो एबा जिउआव दाव गानो लुबैयो बेखौथ' नोंथाङाबो मानियो‌ जानो हागौ ओ ओ बिदिनो ओ बे देरहासार जानांगौब्लादि जिउआव सुबुं साफ्रोमबो सु बुंनियाव जिउनि थांखि थानांगौ होननानै नोंथाङा मा सानो
आ जों गावबा गाव जिउनि थांखिखौ साफ्रोमबो सुबुंफोरानो थांखि लानांगौ बेखौ जोङो जेसेबां हायो एसेबां सुफुंनो नाजा नांगौ।
एसे दानि जुगावथ' आरो फरायनायजों ओरैनो फरायनानै थाबाल' जाया नालाय बेनिफ्रायथ' नों आबादारि जानोबाबोथ' नोङो लेखा रोंनांगोन। बा साख्रि मावनोबाबोथ' नोङो एगजामफोराव पास जानांगोन बेफोरबायदि बेखायनो बयबो गावबागाव जिउ जिउनि थांखिखौ माने ओरै बायदि माने जेसेबां हायो ए सेबां नाजानानै देरहासार जानो सेस्था खालामनांगौ आरो बेफोरबायदि
उम जि नोंथाङा बुंदों ओ देरहासार जानो नाजानाय थानांगोन औ औ औ बिअय ओ सासे फरायसा इ अ फराय राय सासेया ओ माबायदियै नाजानांगोन माने फरायनायनि माबायदि फराय नांगोन नंङाब्ला माबादि गावनि दे तु दे लाइफ सानफ्रोमबोनि जिवखौ माबादि दि खालामोब्ला जि ओ देरहासार जानो हागोन होननानै नों नोंथाङा सानो
औ सासे फरायसाया माने ओरैबायदि माने बियो लेखाजों ओरैबायदि सोमोन्दो थानांगोन बियो बे आ आउत नलेजबो बियो एकदमबारे सोलोंनांगोन जेरै जि केे फोर फरायनानै आरो टिभि फोरावबो खायसे मोनो आरो मबाइल- मबाइलजोंबो लोगोसे बेफोरखौ सोलोंनो हायो । बेबायदि क्लास नायनो हायो जे मबाइलाव जानला मोनला टाइम पास खालामा लासेनो मोजां गियानखौ लानो हायो जोङो मेथ्स इंलिस जोङो सोलोंनो हायो‌। आरो जेब्लानो टाइम मोनो होमब्लानो जोङो लेखाजों सोमोन्दो लाखिबाय थानांगौ बेफोरबायदि एकदम माने जोङो जेसेबां टाइमफोरखौ ओरैनो थांगार होआलासेनो फरायनायाव बांसिनै नाजायोब्ला जोङो सानसेबाबो जों जिउआव साक्सेस जानो हागोन आरो बेफोरबायदि आं सानो। आरो बेजों लोगोसे माने फरायनायजों लोगोस से जोङो न'खरनि खामानिखौबो नायनांगौ जायो दे जोंनि बिमा बिफाया हास्लाबि खामानिखौ मावनानै होनांगौ बेफोरबायदि आरो ओरैनो समखौ बारहोलासिनो बा बेरायनायाव बा ओरैनो गामि थाबायनानै लोगोफोरजों थांहोलासिनो जेसेबांनो टाइम मोनो एसेबांनो जोङो जे ओरैनो जिरायनानै थाबाबो जों माने लेखाखौ लोगोआव लाखाबाय थानांगौ बेफोरबायदि माने थांखिखौ होसोयोब्ला सानसे बियो साक्सेस जानो हागोन आरो जिउआव बिदि।
उम
मेंनाय मेंनाङा बानाङा आरो फरायनायाव। आरो दिनै फरायगोन गाबोन फरायगोन होननानै जे सासे फरायसाया बेबायदि दोनलांबाय थायोब्ला बेयो माने सानफ्रामबो बियो थालांगोन माने जोङो सम-समजों लोगोसे जों गावखौनो दैदेननांगोन आरो जोङो समखौ माब्लाबाबो थांखांनाय समखौ जों मोनफिना बेफोरबायदि।
उम
आरो
बिदिनो ओ जे ओ सासे ओ फरायसा माने सासे सुबुं नोंथाङा बुंदों माने बिजाब बिजाबजों थाफाबाय थानांगोन नाथाय खायसे ओरैबायाददि फरायसाफोरबो दं जाय माने ओ फरायनायाव मोजां नङा माने फरायनायाव एसेमान बां नाथाय गुबुन खामानियाव ओ गोसो दं जेरै ओ गेलेनाय रोजाबनाय मोसानाय ओ ओ बेफोरनि बेफोरनि गेजेरजोंबोदि ओ सासे सुबुङा सासे गथ'साया ओ जिउआव दावगालांनो हायो। ओ बेनि बागै नोंथाङा मा सानो?
हायो बेफोरबायदि माने नोङो खेल नोङो जुदि फरायनायाव बांद्राय गोसो गैयाबा नोङो नों खेलायावनो गोसो दङब्ला नोङो बांसिन नोङो खेला गेलेनायखौ नोङो पखास खालामनांगोन नोङो प्रेक्टिस खालाम खालामबाय थानांगोन जे मालाबा जे बिदिनो अबेबा माने कम्पिटिसनफोर जायोबा बेयाव थांनांगोन बाहागो लानांगोन आ आरो नाजानांगोन जे नोङो माने नों सबसे माने फार्स्ट फैनो हानाय बान्था मोननो हानाय बेफोरबायदि नाजानाय थानांगोन।
उम
बायदि
उम
औ
ओ बिदिनो ओ जेरै नोंथाङा बुंदों माने सोरबा ओ फरायनायाव गोसो गैयाब्ला खे जे खेला गेलेनाय एबा गुबुन गुबुनाव गोसो दं माने ए सासे फरायसा उन्दै फरायसायाथ' गासिखौबो हमदांनो हाया नालाय ओ जेन बिमा बिफाया माबायदियै गथ'साखौ फेदेरोब्ला माने माबायसाय बिनि ओ गे बिनि सिगाङाव औ आबहावा खालामना होयोब्ला जि गथ' फिसाया गथ' सासेया बिदि गाव मा जानो लुबैदों बेखौ बोरै मिथिनो हागोन
बेखौथ' जोङो बांद्राय उन्दै समाव जों हमनो हाया खिन्थु खायसे गथ'फ्रा मोसानायाव गोसो दंब बियो उन्दैनिफ्रायनो एसे मोसाग्लांबाय थायो बे बेफोरखौ जोङो नोजोर होनांगोन आरो जोङो गथ'फोरखौ जे जोङो नार्स सोमनोबो नाङा जे गथ'फ्रा जे माबा मोनसे ख खालामनो बायोबा बिदि जोङो बेखौ जर जबस्थि खालामनो नाङा आरो बेफोरबायदि आरो गथ'खौ गावखौ हारसिंनो डिसिसन लानो होनांगौ जे बियो देरनानै बियो माखौ जेनेबा माखौ खालामनो मोजां मोनो जेनेबा बियो मोसानायाव मोजां मोनोबा क्लासफोराव सोनानै होजायो बा सिंगाराव मोजां मोनोब्ला सल' मेथाइ खननायफ्राव सोनानै होजायो उन्दैनिफ्रायनो
नोंथाङा जेरै बुंनो आंबो बिदिनो सानो माने उन्दै समावथ' साफ्रोमबो गथ'सायानो गाव माखौ मोजां मोनो माखौ मोजां मोना बेखौ खौ सानस्लाबनो हाया नालाय गाव माबे खामानिखौ औ रोंजोबगौ माबेयाव रोंगौथि दं बेखौ मिथिजोबनो हाया नालाय आं सान मा गथ'साजों लोगोसे बिनि न'खरनि बिमा- बिफा सोरबा गेदेर मानसिया माने बेखौ गथ'नि खामानि -दामानि मावनाय बबेयाव माबियाव जेन जेन फरायनायाव गोसो थानाय फरायसा सासेया नों फराय फरायनायावनो बांसिन गोसो होगोन बिगोन बियो आरो जुदि बिहा फराय फरायनायाव बारा गोसो गैया माने मोसानाय रोजाबनायाव गोसो दं अब्ला बियो माने सोर सोरखौबा नुयोब्लाबो गोसो गुदुं जाखांनायखौ जोङो नोजोर होनानै लाखिनांगोन आरो माने उन्दै गथ'आवस गथ'फोरा गाव ब गाव साननो हाया नालाय न'खरनि मानसिफोरानो गोसो होनानै बिखौ नोजोर लाखियोब्ला गाहाम जायो होननानै आं सानो बिदिनो नोंथाङा माबाफोर सोंनो गोसो दं नामा
आंथ' मानेथ सोंनो सानो सासे गथ'खौ जोङो बेबायदिहाय सासे गथ'आ जे फरायनो बायो बा अलसिया जों जोङो फ
औ मोजाङै खोनायाखै नोंथां नोंनिखौ
माने खायसे गथ'फ्रा माने ओरैबायदि फरायनो बायो माने ओरैबायदि बायो बे बेफोरबायदि गथ'फोरखौ जों माबायदिहाय फोरोंगोन। बिजाबखौ देदो।
माने अर जेन खायसे गथ'फोर खायसेल' नङा बांसिनानो गथ'फोरा फर-। फरायनायखौ बायो मानो होनब्ला सिगाङाव बिसो--। बिसोरो ओ गथ'सा सासेया बिजाबनिफ्राय फरायोब्ला जेबो बुज--। बिदि मोना नालाय जोंबो ओ जों। ओ गेदेरफोरा एबा बिमा- बिफा जानानै। ओ बिमा - बिफाया बिसोरखौ मोनसे इजि वे। ओ गोरलै एला। लामाजोंनो दि खासे गथ'खौ बोरै सिखायनांगोन बोरै सिखायोब्लाथाय ओ बियो बुज--। जिमोनगोन मा - मा आदब माने ओ। जायनि गेजेरजों गथ'आ गोरलैयैनो। बुजिनो हागोन ओ बेफोरखौ बेफोर राहाख--। खौ लानो नांगोन होननानै आं सानो जेन गथ'आ ओ। ओ जेसां हायो एसेबां ओ खहसयैनो रोङो रों-नाय रोंनो हायो। बियो बेखौ आं सानो।
अ। मोजां।
बिदिनो जेन फरायनायनि बिथिङावल' नङा गुबुन बिथिं। जेरै खे गेलेनाय। ओ मोसानाय मुसुरनाय बेफोरावबो ओ माने गथ'साया। गाव गोसो दंना गैया बेखौ। गावनि खुगानि रावफोरनि गेजेरजों बुंनो हायाब्लाबो बिनि। खायसे आखुफोर जाय आखुफोरनि गेजेरजोंनो जों। मिथिनो हायोदि बिहा बिनि सायाव इसे गोसो दं ओ बिफोर--। खौ नायनानै बिमा बिफाया माने ओ गथ'आदि बिनि जेन मोस--। मोसानायाव गोसो दंब्ला बे मोसानायाव गोसो दंब्ला। सानायनि सायावबो बांसिन गोसो होबाय ओमफ्राय बिदिनोरो। ओ रोजाबनाय बिदिनो खेलाफोराव गोसो दंब्ला बेखौ खेला आरि गेलेनो। थाखायबो चान्स होनाय आरो माने जोंनि जायगायावथ' नुन--। नु मोनो मोनो दिनों माने बिदिनो। बेबायदि। खेलाफोरनि मोसानाय मुसुरनायफोरनि ओ। मान होनगोन बिखौ। जायगा जेराव सिखायनो हायो बेफोरदिया जोबोद खम माने। खम माने अबेबा अबेबा जायगायावथ' गैयानो बुंजायो। जेराव नों गोसो दंब्लाबो मोननो थाङा। बेफोर ओ खाबुखौ।
नोंथां नोंनि बाथ्राफोरखौ खोनानानै मोज--। मोजां मोनबाय खायसे मिथिनो मोनि बा खोथाखौ मिथिबाय जोंना दा समाबो जाबाय।
अ अ।
औ ओ दोनजासिगोन आरो औ औ गोजोन्थों।
गोेजोन्थों।